औ।
बर'नि मानि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रि जाबाय नालाय।
उम।
जेन'बा जोङो सबायखौ मेसें बोथोराव गायनाय जायो।
औ।
आरो साम'फोरखौथ' दैयाव मोननाय जायो।
उम नोंथां।
बांसिनै दैमा गिदिरफ्राव मोननाय जायो आरो सबायखौथ'। माइ गायखांनानै जेब्ला आबाद फोथारफ्रा गोरान जायो बे समाव सबायखौ गायनाय जायो। नोंथाङा सबायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
समायनि बागायना
उम।
ओरैनोथ' सबायाथ' बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि नङा होनबा। बयबो जानानै बयबो जानानै मोजां मोनो।
मोनो मोनो।
ओमफ्राय नोंथाङा बोरै सङो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ संनायखौथ' सिगां बिदिनो रुगोरबाय रुनानै दाइरेक्ट जेन'बा साम'जों सङोबा साम'खौ एवथ्रम बोननानै दाइरेक्ट सबायखौ रुनानै दाइरेक्ट माबायाव साम'आव होस'ननाय जाबाय आरो।
ओं नोंथां। हेलौ
अ
अ खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
औ। ओमफ्राय आरो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
बिदिनो फ्राय जानायाथ' बांसिनानो जायो नोंथां।
उम।
जेरै बेफोरो अनला बर'नि हारिमु कालसाराव गोलैजोबबाय बिफोरो जि आइ थेग मोननायाव गंगार दुन्दिया बेफोरो।
नार्जि अमा
अ नार्जिखौथ' जोङो फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
उम।
फाथो गोखा फाथो गोदै फाथोआथ' मोननै रोखोमनि थायो।
बोरै सङो एगजामपोल होनो हागोन नामा?
संनायाथ' सिगांग्रो रुनानै लाग्रोयो बेखौ सोमनानै ओ रुना लाग्रोबबाय ओमफ्राय संनाय जाबाय बेनोसै।
ओमफ्राय अनलाजों दाउ संनायनि इसे आइदियाखौ खोन्थाबानो जाबाय।
बेखौथ' सिगां माइरंखौ देगोरनानै लाबाय। ओमफाय बिनि उनाव जेजों सङो दाउजों सङोबा दाउखौ एवगोरना लाबाय। आराम दै होबाय दै होखांनानै बेखौ ओ गुन्द्रि स्टेलै सारना होनाय जाबाय आरो ना एरबाय थानाय जाबाय। एराब्लाथ' फिथर जागोन।
उम।
नोंथाङा माबाफोर जायि ओंख्रिबो दं नामा?
आं जायि ओंख्रि गासिबो ओंख्रिखोनो जाजोबफ्रामो आरो नोंथां।
अ आतसा
नोंलाय नोंथां।
गासिखौबो जानाया फ्रायानो जायो। नोंथाङा सबाइजों दावजोंखौ संनो रोङो ना?
सबाय जों दाउ खौ संनायनि
उम
दहाय थ' एसे खोन्थाखाबाय नालाय सबाइखो बोरै मोनो नोङा होनबा साम'खौ ओबाव मोनो। फार्स्टआव सबायखो उलार नोङाबा गायेनाव देग्लिना लाग्रोबाय नोङा होनबा नोंथां। ओम देग्लिबाय देग्लिनानै गुन्दै खालामबाय।
ओम
अरदाब नोङाबा गेसाव सारायखो फुदुंबाय।
औ
आरो फुदुंनानै समायखो एवस्रोबाय।
उम
एवस्रोबाय। एवस्रानै खायसेया थाव होयो खायसेया थाव होआ नङा होनबा एवनाय टाइमाव। ओम सबायखोथ' बेदरजोंबो सङो साम'जोंबो सङो नोङा होनबा।
औ
उम अमा बेदर दाव बेदर जिखुनु एवस्राना लाबाय नोङा होनबा सबायाइखो लानायनि लाखांनानै बोखांबाय बोखांनानै उनाव थाव होननानै सामब्राम गोजाखो एवबाय
उम
बा आलौ सामब्राम गुफुर जाब्रां जिखुनु बाखरफोरखो देग्लिनानै एवस्रोबाय। एवस्रानानै उनाव सामखौथ' मिथिखायो नङा होनबा साम खो माबानांगो मेगन थायो नालाय मेगनखौ एरख'नांगो।
उम
ओ एरख'नानै नाव उननि बै माबाया खिथुवा एखोद दाननांगौ दानख्लाबना गारनांगौ दानख्लाबनानै
फार्स्टआवथ' एखो माबानांगौ सो-सोमग्रोनांगौ न मानो होनबा मोजाङै सोमग्रोनानै हुख'बाय हुख'नानै दानबाय दाननानै आरो मोजाङै सुबाय।
उम।
सुनानै सुनानै बिदिनो बेखौबो उम दहायनियो सबाइखो एवनाय बायदि इखौबो एवबाय थाव एसे होननानै।
उम।
एवनानै एवनानै बोखांथ'बाय इखौबो। नाव बै दहाय सबाइ संनाय माबायाव सारायावनो जेनेबा दैखो होबाय दैखो होनानै जेनेबा बेसे बुरजा होबाय दैखौ होखांनानै गोदौहोबाय जेनेबाना दा गोदौहोखांबाथाय उनाव साम'खौ होफाबाय होफानानै उनाव थार्टि फरटि नोङाबा फिफ्टि मिनिटसो नङा होनबा?
उम।
नि उनाव फोमोननाय जायो आरो।
मेक्सिमाम टुन्टि मिनिट
उम टार्टिन
उ
बे माबा खोथा जाहैबाय बेये उम उम बेसेबां बुरजा खम बिदिया ओ ओ।
बेयाव जाहैबाय जेन'बा दैफोर डिपेन्ड खालामनाया
उम नोंसिरनाबो बिदिनो सङो नामा?
औ बिदिनो संनाय जायो। आदसा नोंथांमोननि जायगायाव दा बांसिन मा मैगं सलिनाय जायो?
जोंना बाजारफ्रावथ' दा दैज्लां बोथोर नोङा होनबा?
अ
थास' बिबार औवा मेवाइ।
उम।
ओमफ्राय नारें खारजि। ओंखारदो आरो ना दाबादि टाइमाव। थास' बिबारानो बांसिन ओंखारफ्रामदो।
उम फ्राय सिजोन सिजोनसो जायो नालाय ओंख्रिफ्रा।
उम ओ थास' एनिफ्राय आरो औवा मेवाय बेनो। ओमफाय नोंसिनियालाय?
जोंनियावबोथ' बेफोरबायदियानो सोलियो माने बोथोरजों लानानैसो गासिबो आबादफोरानो जाजोबो नालाय।
उम। दा आरो गायनाय फुनायनि उम गायनाय फुनायनि दिन।
संनो रोंगोन ना रोङा?
आरो संबाख संनायखोथ' खोन्थाजायो इसे।
उम जेन'बा अमाजों थास' बिबारजों संब्ला माबायदि संगोन?
बा थास' बिबारबाथ' जिखुनु न'नि बारि नोङा होनबा? हाग्रा बारिफ्राव बुथुमनांगौ जायो।
जेन'ब्ला न'नि बारिफोराव नङाब्लाबो आबाद फोथ थोराव जेन'बा थारुनफोर गायोबाथ' थास' बिबार ओंखारो नालाय। बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो।
आरो ओमफ्राय थास'बिबारखौ मोजाङै सायनांगौ जेनेबा सिङाव मोनसे बिबारा रखम थायो बेैयाव। बेखौ गारनांगौ
बिथ'
ओम थ'ओम गेजेराव बेखौ गारनानै मोजाङै सायनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव
सारायखौ जानबाय जोमबा जाननानै थाव सामब्राम होबाय होननानै मोजाङै एवना लाबाय एवना लानानै उनाव खायसेया दैखौ फुदुङो खायसेया दैखौ फुदुङा नङा होनबा। दैबो नालाय
बाखल बुखुरफोरखौ मोजाङै थियारि खालामना लाग्रोखायो सिगांनो आलौ जाब्रां ओमफ्राय खायसेया मैथा होयो खायसेया नारें खारजि सेबनानै होयो मानि बायदि
उम
बेबो मोन थार्टि मिनिटसआनो जायो। खायसे आरो सागंजों सायो।
नोंसोरनियावलाय बोरै संगो
बेफोरबायदियानो फ्राय सोलिनाय जायो नोंथां।
बेबायदिनो सङो आरोना।
औ नारजिफोरखौथ' संनो रोंखायो नोंथाङा।
नारजिखौबोथ' संनो रोंगौ बर'नि ओंख्रिफोरखौथ' रोंफामजोबगोआनो नोंथां नोंलाय नोंथां। नोंथां होनबा दसेनि थाखाय दोनथ'नाय जाबायना गोजोननाय थाबाय।
औ दे होनोमबा दे नोंथां दे।